थां ओ नोंथाङा खोनादोंना आ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं हरदोंमोन दा नोंथांनाव सम दङना ओ जोंनि ओ बर' हारिमुनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ मोनसे हारिमु होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोम हारि हानो थायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जो जोंनि बर' हारिहाबो मोनसे हारिमु दं आरो बे हारिमुवा जोंहा ओ मोनसे मख'जाथाव आरो जोंनि बर' हा हारिमुवा बा जोंनि बर' हारिहा मोनसे गावनो गाव आंगो हारिमु दङ ओ बे हारिमु होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमखौ जोङो ओ नायखांनो हायो जेरै जोंनि हारिमु नि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिमुनि ओ देग्रा जोंनि हारिमुनि जाग्रा आदार जोंनि हा हारिमुनि माखासे नेमखान्थि बेफोर गासैबो मख'जाथाव नङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा होननानै बुङोबा जोङो जोंनि हारिमुआव माखासे ओ दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ मख'नो हायो जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना गरखा बेफोरखौ जोङो आरो जाबस्रिं बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो होर' खाम होननानै बुङोबा बियो मोनसे सोदोब होयो जेरै बेयाव माखासे सोदोबफोर दङ बेबादिनो जोङो बिखौ माखासे ओ रोंगौथि गोनां बा खाम दामग्रा रोंगौथि गोनांथारा बेयाव दामनो हायो जेन' जोङो सादारन मानसिफोरा दामोब्ला बेयाव माखासे खबाम जानाय नङा मानो होननानै बुङोबा जोंहा मोनफ्रोमबो देंखोआवनो बा मोनफ्रोमबो जोंहा ओ मा होनना बुङो मेथाइफोरावनो जोंहा खबामनि गोनांथि जायो बेबायदिनो खामाबो मोनसे खबा थायो जेरैहाय गावनि गोमनाय आदब जेनेबा माब माबे जायगायाव बुयोबा माया गोमो बेफोरनि मोनसे आदब दं आरोखि बेबायदिनो खामा जोंहा मोनसे गोलाव महरनि जायो बेयाव ओ बियोखौ जोङो गुबैयै दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै मोनसे हासुं महरनि दंफां लानाय जायो बेयाव गेजेरजों गब्लं खालामनानै लानाय जायो गुवारै आरो बेखौ जोङो मा होनो होननानै बुङो फारनै खर'थिंजाय जोङो माखासे जुनारफोरनि बिगुरखौ होथेनानै बेबायदिनो गेजेराव जोङो मा होननानै बुङो बेखौ सेहा होननानै बुङो नामा? बेखौ जोङो लुनानै दुलुर महरनि गेजेराव एसे फिसा लुनानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो बेनो बेखौ बे खोबनायखौ बोगथोंनो थाखाय गोरायै बोगथोंनो थाखाय जोंहा माखासे जुनारनि बिगुरफोर खौनो बाहायनाय जायो दिरुं हिसाबै बेबायदिनो फारि फारि बोग थोंनानै गोरा खालामनाय जायो आरो बेबादिनो फारनैथिंबो दा मायोबा बुयोबा जोंहा बे खामा सोदोब होयो आरोना बे सोदोब होनाया जाहैबाय जोंहा खामनि सोदोब। बेबायदिनो जोङो माखासे बेबायदिनो खबामफोर दङ आरो खामावबो जेरै फ्रिउ गोम दा खोम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जोंहा सोदोबफोर होयो आरो। बेजोंनो जोंहा खबाम गोरोब होनानै मोनसे खामनि देंखो होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो खामफोरखौ जोङो मा मायाव बाहायो होननानै बुङोबा जोङो जोंनि हारिमुनि माखासे दोरोङारि फोरबोफोराव बाहायनाय जायो जेरै खेराइ फोरबोआव जोङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो न'खरनि फुजा एबा रायजोआरि फुजा एबा जों गामियारि एबा मन्दिरफोराव जोङो फुजा होनायाव जोङो बे खामखौ दामनाय जायो आरज गाबनायाव आरो बेबायदिनो जोङो माखासे रंजानाय फोरबोफोरावबो जोङो खामखौ बाहायो जेरैहाय बैसागु फोरबो नङा होनबा नोंथां जोङो बेबायदिनो खामखौ बाहायो आरो आरो बेबायदिल' जोङो दोरोङारि जोंनि दामजु माखासे दंबावो जोंहा जाय जोंनि मा होननानै बुङो सिफुं ना सिफुङाबो जोंहा मोनसे दोरोङारि दाम जु जेनेबा बेखौ जोङो हारिमु जोंनि हारिमुआवनो जोङो लाफायो। सिफुङाबो जोंनि मोनसे मख'जाथाव हारिमुनि मोनसे दामग्रा आगजु जोङो सि फुंखौ गुबैयै औवानिखौनो बाहायनाय जायो नाथाय आथिखालाव सिफुंखौ जोङो गोबां रोखोम नि मोननो हायो जेरै मोनद' गुदुं थानाय आरो मोनबा गुदुं थानाय गुबैै बर' हारिनि गुबै सिफुंआ जाहैबाय आरो गोलाव एसे सेरेरे ना थानाय मोनसे बा दालाइसा बेखौ जोङो बानायनाय जायो बेयाव गाहायै मोनबा गुदुं थायो आरो
मोनबाल' नङा जोंहा मोनसे मा होनना बुङो मोनबानि गेजेराव ना? मोनबानि गेजेरावनो ना नोंथां बे सुग्रायाबो औ जों बेजों मोनसे गुदुंजों जोङो बार सुनानै गुबुन माखासे गुदुंफोरजों जोङो आखाइजों होथेनानै खबाम बानायनाय जायो आरो। बेयाव माखासे खबामनि गुबै ओंथि दङ जोंहा मा खासे बेखौ सोलोंनो थाखाय माखासे जोंहा नेमखान्थि थायो जेरै जोङो मा बबे आखाइखौ बा बबे आसिखौ बोखारोबा माया गोमो ना बेफोर खौ जोंहा रोखायै मोनसे आदब दङ बे आदब खौ आथिखालाव जोङो लिरनाय महरावबो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो फोरोंगिरि एबा दिनथि दिथागिरिफोरा जोङो फोरोङोबा जोङो हमदांनो हायो जेरैहाय जोङो बबेबा सुनायजों लोगोसे बबेबा आसिखौ हगार बा सा गोमगोन आरो बबेयाबा रे गोमगोन आरो बबेयाबा गा गोमगोन आरो बबेयाबा मा गोमगोन बेबायदि गुबुन गुबुन खबाम होयो आरोखि बेजोंनो जथायनानै मोनसे देंखो बानायो आरो खबाम गोनां देंखो बानायो बेखौ सादारन सुबुंफोरा जोङो सुनो हायो गोमहोनो हायो नाथाय खबाम एबा देंखो होनो हाया आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ खबाम एबा देंखो होनोबा जोङो मोजाङै सोलोंनांगोन । आरो बिनि गुबै देंखोफोरखौ हमदांनो हानाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो सि फुंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोङो जोंनि हारिमुनि माखासे दामजुफोरखौ जोङो मख'नो हायो यो आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमु होननानै बुङोबा जोंहा माखासे गाननाय जोमनाय जोंनि दोरोङारि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दं जेरै हिनजाव फोरा गानो दखना जोमग्रा हौवाफोरा गानो गामसा गसला ना आरो बेबायदि जोंहा दोरोङारि जानायबो दङ जोंनि हारिमुआव जेरै अनला ओंख्रि बेबायदिनो नाफाम ओंख्रि दा आरो बेबायदिनो जोंहा दामनाय देनायखौथ' आं बुंखाबाय नङा होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिया हारिमुनि माखासे धोरोमफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि हारिमुनि माखासे मा होन होननानै बुङो मोसानायफोर दङ हारिमुवारि मेथाइ खननाय दङ बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां। आरो हारिमुवारि फोरबोफोर दङ नोंथाङाबो आंनो हारिमुनि स सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
फोरमायनो हागोन नोंथां । मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि मोनफा मोनफा हारिमु थायो जाय हारिमुनि गेजेरजों जोङो गावनि जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय समाज आसार खान्थि बेफोर खौ जोङो दिन्थिफुंनो हायो । हारिमुखौ बुंनो थाङोब्ला मोनसे हारिनि गंसे आयनाजों रुजुनो हायो । जेरैबायदि जों हारिमुआव मोनसे हारिनि ओ गोबांथार आसार खानथि समाजखानथि बेफोरखौ जोङो दिनथिफुंनो हायो। जेरै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो ओ मोसानाय मुसुरनाय दङ आरो सावथु सावथुन दिहुननायाबो मोनसे हारिमुजों सोमोनदो गोनां ओ जेरै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि बर'नि जाथ्रा गान आरो बिनि सिगाङाव जोंहा दङमोन थाख्रि फारला आरो केम था होनाय माखासे गावन दिन्थिफुंनायफोर जायफोरखौ जोङो हाबा हुखा ओ बेफोरावहाय दिन्थिफुंनाय जायोमोन बिनि उनाव फैयै फैयै जोंहा मोनसे ओ थियेटार फैदों बेबो मोनसे हारिमु ओ जाय सावथुन बा थि याथार फोरनि गेजेरजों जोङो मोनसे हारिनि गासैबो बाहागोफोरखौनो दिन्थिफुंनो हा हायो बेनि गेजेरजों जोंहा गावनिनो आंगो मोनसे हारिमुवरारि दामजुफोर दङ जायफोरनि मुंफोरानो जाबाय खाम सिफुं फुं सेरजा जथा थरखा बिङि आरो आथिखालाव जोङो ओ हारमुनियामफोरखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो एक्सुयेलि जोंनि हा रमुनियामा जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु नङाब्लाबो बर'फ्रा आथिखालाव हारमुनियामखौ बाहायो ज जेरै जोङो बेफोरखौहाय बैसागु मेथाइ रोजाबनायाव बाहायो खुगा मेथाइ रोजाबनायाव बाहायनाय जायो आरो धोरोमनि माखासे आर'ज मेथाइफोर रोजाब जोङो बैफोर जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि दामजुफोरा बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोना जाय दोरोङारि दामजुफोरखौ बाथौ धोरोमनि सिबियारि सुबुंफोरा ओ बांसिनै बाहायनाय जायो जेरै ओ आर'ज मेथाइ खननायाव ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ दामै दामै आर'ज मेथाइ खननानै धोरोम सिबिनाय जायो बेजों लोगोसे जेब्ला बैसाग दानाव जोंना बैसागु बोथोर सफैयो बै समावबो जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ दामनानै ओ मोसानाय रंजानाय मुसुरनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि ओ बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार माखासे दोरोङारि मोसानायफोर दङ दिन्थिफुं हारिमुफोर दङ बेफोरनो जाबाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना दाउस्रि देलाय मोसानाय बागुरुम्बा बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय ओ ना गुरनाय मोसानाय बेफोरबदि गुबुन गुबुन जोंना दोरोङारि दामजुफोर दङ आथिखालाव आथिखालाव जोंनि बर' हारिमुखौ बांसिनै आइजोफोरा फोथांनानै दंबोयो जाय ओ आइजोफोरा ओ दिनै ओ मोसानायनि बिथिङावनो बुङो मानो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ बांसिनै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो बा गाननाय जोमनायनि बिथ बिथिङावनो बुङा मानो टाउन सहर बा गुबुन हादोरफोर दावबायहैनायफ्रावबो जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जेरै दखना जोमग्रा फास्राफोरखौ लानानै गुबुन हादराव बा गुबुनफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे दख'नाफोरखौ जोंहा दख'नायाबो जोंनि मोनसे हारिनि हारिमु हिसाबै बे दख'नाखौ जोङो मोननै बाहागोआव मोनो जेरै अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना गोदोनि दिनाव बांसिन अग्रं दख'नाखौ गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल फुजा फोरबो होनाय बा फेस्टिभेल बा हाबा बेरायनाय बेफोराव जोङो ओ लांगा दख'नाखौ गाननाय नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे जोंहा हौवाफोरनि गानग्रा हिसाबै जेरै गामसा गामसाया जोंनि हौवाफोरनि मोनसे ओ गामजोम आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा समायना रमायना जोंनि बर' हारिनि ओ नेरसोन फालि जेरै आर'नाइ बेहाय जोङो हाजो आगर दिंखिया आगर बैफोर आगरफोरखौ होनानै ओ दानायखौ नुनो मोनो बेफोर बेखौ जोंनि ओ बर' आइजोफोरानो गावनि आखाइजोंनो दानानै दिहुननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बुंनो थांबावोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै इन्दि सि बेबो जो मोनसे हारिमु इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो इन्दि सिखौहाय ओ बोखांनाय जायो जेरै जोङो इन्दि एम्फौखौ जोङो इन्दि बिलाइजों फिसियो ओ लोगोसे जोंहा गोबांथार माखासे एम्फौआ ओ गुरग' बानै मासे बिमानि महर लायो बिमानि महर लानायनि उनाव बे एम्फौआ ओ गावनि जानाय आदारखौ खिगारजोबनानै बे मोनसे मोनो बेखौ जोङो मोनसे ओ मोखोना ना बिलाइ बा थालिर बिलाइखौ जोङो फिथोब थोबहोनानै बे एम्फौखौ बरननानै बै फिथोबखौ जोङो रुनानै बिनिफ्राय जोङो खुंनदुं दिहुनानै इन